अ औ नोंथां खोनादों ओ गाहाय फुंबिलिनि गाह। फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ औ नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
अ बिदिब्ला नोंथां जों। ओ माबाफो फोर आयदानि सायाव राय्लाय जागोन नङा होनबा नोंथां?
औ-औ रायज्लायजागोन नोंथां। नोंथां होनबा जोङो दा दावबायनायनि सायाव रायज्लायनोसै नामा?
औ जागोन बिदिनो। ब्ला नोंथाङा एसे दावबायनायनि बागै फोरमायना होग्रोलाय।
दावबायनाय होनोब्लाथ' जोङो गोबां जायगायावनो दावबायहैयो नङा होनबा? सानफ्रोमबो जोङो दावबायनायानो जाखायो। औ गोबां जायगायाव गोजान-गोजानानो जा बिदिनो खाथि-खालानि ओनसोलावनो जा जों दावबायहैयो। बिथाङा ओ ओरैनो मा-मा जायगायाव दावबायहैखो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
ओ नोंथां। एसे बुंफिनना होलाय ।
औ नोंथां नोंथाङा मा-मा जायगायाव बेरायहैखो जेनबा नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां आं ओरैनोथ' गोबां जागायाव गिदिंदों नाथाय गोजान-गो गोजान गिदिंनो मोनद्रायाखै आं नुदोंदि भुटान जोंनि खाथिजोंनो जाय भुटान हाजो दङ। बेयो गोबां गुबुन हा दोर जायो बेयो बे भुटान हादराव गिदिंनानै बि बिसोरनि आसार खान्थि बिसोरनि दानाय लुनाय जामुं लुनाय दारिमिन बायदिसिनाफोरखौ नुनानै आं जोबोरै मोजां मोनदों । आरो आङो जोंनि खाथिजोंनो जाय बायदिसिना हाजो दङ सम फुख्रि हाजो, सकि हाजो बगामाथि हाजो बायदिसिना हाजोफोरनि नुथाय मिथिंगायानि सावगारिखौ नुनानै आंबा गोसोखौ गोजोननाय मोनदों आरो दावबायनायाथ ओरैनो जोंनि सोलों थायनि मोनसेबो बाहागो नङा होमबा नोंथां अ बेबायदि सोलोंनाय सोलोंथाइनि गेजेराव खेथ्रआवबो फरायसालिफ्रावबो आं दावबायनो थांदों आरो लोगो फोरजोंबो आं गोसोनि ओ गोसोखौ आं थाजिम खालामनो थाखाय दावबायनो मोन दों आं फरायसालिनि खेथ्रआव आं नोंथां दावबायनो थाङोब्ला जेरै आं फरायसालिनिफ्राय थांदोंमोन मोनसे गुवाहाटियाव गुवा जेनेबा साइनस नि दानि बि गियाननि दिहुननाय बायदिसिना दाजेमफोरखौ दों मोन बेफोरखौ नुहैनानै। आं सोलोंनो मोनदों बा नुनो मोनदों मिथिनो मोन्दों बायदिसिना ना नटस खालामनानै लानोमोन दों आरो बेफोर साइन्स मिउजियामाव नुनो मोनो बायदिसिना अख्रांनिफ्राय अख्रांखौ नाहरनाय मोनसे दाजेम आरो बायदिसिना बायदिसिना साइन्सनि मुवा बेसाद जायखौ जोङो जिउआव बाहायफ्लेनाय बेफोरबायदि गोबां जिनिस नुनो मोनदों आरो फरायसालिनि ओमफ्राय आङो मानास हाजो हाग्रामाफ्राव गिदिंनो दावबायनो मोनदों काजिरङा हाग्रामाफ्रावबो दावगानो मोनदो ओ दावबायनो मोनदों। मानो होनोबा काजिरङा मानास बेफोर मोनसे नेसनेल पार्क जोंनिनो बेफोर नेसनेल पार्क फोराव आं दावबायनानै सोलोंनो मोन्दों मोनथिनो मोनदों बायदिसिना दाउ बायदिसिना जिब जुनार मुंदांखा खा-मुंदांखा जिब जुनार मानो होनोबा जोंनि काजिरङाफ्रा थसेल गं गोनां गान्दानि थाखाय जोबोरैनो मुंदांखा नङा हो मबा? बेयो जाबाय जोंनि सम्फथि बेफोरखौ आं नुनानै नै मिन्थिदों जा जों ओरैनोथ फटक बायदिसिना सिनाफ्रावसो नुबाय थायो । थांनानै मोगथाङाव नुयोब्ला जों जोंनि सम्फथि खौ मोनथिनो मोनो। आरो बायदिसिना मिथिंगानि दावमा-दावसा फिसाफोरखौ जों नुनानै बायदिसिना मिथिंगायारि सागारि दै बाज्रुम दैमा दैसाफोरनि रिंखांनाय बायदिसिना सिना नुथायफोरखौ जों सावगारि सेबखांनानै सोलोंना लानो हायो। आरो बेजोंनो जों खन्थाइ बायदि सिना आरि दिहहुननानै ओ बे लिरनानै दोनलांनो हायो नङा होमबा नों थां? बेबायदिबा होमबा नोंथाङा बेबायदि दाव दावबायनायनि खेथ्रआव नोंथाङा दावबायनानै मा-मा सोलोंनो हाखो? आरो बबाव बबाव दावखो दावबाय नोंथाङा एसे फोरमायना हालां
औ नोंथां नोंथाङा दा जेरैबायदि बुंलांदों बिदिनो आंबो जोंनि खाथि खालानि ओनसोलाव दावबायहैबाय आरो बिदिनो गोबां ओ गोजान गोजान जायगायाव आं दावबायहैनो मोनाखै बिदिनो जोंनि खाथि खालानि ओनसोलाव सुकि दारागाव बगामा थि आरो ओ दुमनि बेफोरावनो आं दावबायनो मोनबाय आरो ओ जोङो दावबायनानै मा मा गियान मोननो हा खो होनना बुङोब्ला जोङो गोबां सुबुंफोरनिफ्राय गोबां गियानबो मोनबोनो हायो जेरै जोङो ओ गुबुन सुबुंफोरखौ मोजां खामानि खौ मावलांनायखौ नुयोबोला जोंबो बिसोरनिफ्राय एसे एनैबाबो जोङो गियानखौ मोननो हायो बिदिनो गोबां रां फालांगियावनो जा औ-औ ओ नोंथां औ-औ-औ नंगौ ओ नोंथाङा दा लोगोफोर फोरजों बांसिनै दावबायहैनो मोनदोंना हारसिंना नखरनि मानसिफोरजों दावबायहैनो मोनदों नोंथां
आं नोंथां हारसिं लोगोफोरजों दावबायनो थांनो मोनदों मानो होनोब्ला ओ नखरनि मानसिफ्राबो दावबायनायनि खेथ्रआव सोलाबा गावनि खामानियाव नांथाबनानै थानांगौ जायो नखराव बायदिसिना फिसिनाय जिब जुनारफोरनि थाखाय बु गारनानै नखौ थांनो हाया लोगोफ्रा आरो ए सेबाबो समखौ होनो हायो बेनि थाखाय लोगोफोरजों थांनाय जायो आरो फरायसालिफ्राबो फरायसालिफ्राबो दावबायनायाव लांबाय थायो। थाया गोसो मथे ब्ला बोसोराव खेबसे फोरलसो बो लाङो नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो जेब्ला गोसो जायो अब्ला लोगोफोरजों दावबायनो थांनाय जायो ओ दावबायनानै जों गोबां जायगाफोरखौबो नुनो मोनदों जेरै नों नोंथाङा दानिसो आगोलाव बुंलांदों बुं उम मानो होनोबा जोंनि हादोर जोंनि ओनसोल जोंनि हादोरसाया जों ओ साहा बागानफोरनि थाखाय जोबोर मोन दांखा बेफोराव जों साहा बागान गिदिर गिदिर नुनो मोनो जाय खौ जों सा बागाननि बिलाइनिफ्राय बात साहा बानायनाय साहा लोंनो मोनो बेफोरनिफ्रायसो सापात जायो नालाय बेफोरखौ नुनानै बेफोरनि समायना था सारि समायना सावगारि बेफोरनि समायना मिथिं जेने रजनाय साह बागान बेफोरखौ नुनानै गोसोफोरखौ थाजिम मोनो माबा गोसोफोरा गाज्रि थायोब्ला माबा फो थेनसनफोर जानानै थायायोब्ला बेबाय दि जागा गिदिंनायनि गेजेर जों गावनि गोसोखौ गोबां थासिम मोनो आरो गोजोननाय मोनो जेने गावनि जिउखौ गोदानै दाफिननाय ओ गावनि जिउनि बेसेन गाव नायनो लागा गाव सोलोंनो लागा गोबां बंबयो बेफोरबायदिनो गोबां दाव थाबायनो आं गोसो जायो दावबायनाया आंनि बि मोनसे थांखिबो नोंथां ओ दावबायनायनि गेजेर जेरै आं आं गोबां जायगायाव थांनो लुबैयो जों आजिखालि दावबायनो थाखाय ओ गोबां लामा थाया होमबा जेरै जेरै हान्था लामाफ्राबो बास थायो गाब सोरबा नो कार थायो ट्रेन थायो बिरखं जाहाज थायो आरो नाव बायदिसिना जाहाज सलायनाय दैमायाव दै लामायाव बे फोरबायदि था ओ जोंबो दावबायहैनो हायो। नं थंथाब आर बिदिनो गुबुन हादोर दाव दावबायनो लुगैयो। गुबुन हादोरफोरनि आसार खान न्थि दानि बिगियाननि जौगानायफोरखौ नायहैनो लुुबैयो गोबां हा दोरफ्राव गोबां गोबां जौगानायनि उम लामा नुनो मोनदों मोनथिनो मोनदों खोनानो मोनदों। बेनिखायनो गुबुन हादोरनि बिगियानखौबो जों नायनो लुगैहैयो आरो गुबुन हादोरफोरनिफ्रायबो टुरिस्टफोराबो जोंनि हादोरनिाव दावबायफैयो आरो जोंनि हादोरनि आसार खान्थि बायदिसिना समायना नुथाय। जेरै ओ बायदिसिना नर्थ इस्टआवनो जायफोर वाटारफल बायदिसिना थायो नङा होमबा नोंथां? औ बेफोर खौ नायनो फैनाय जायो। जोंबो नायनानै जोबोरै मोजां नाङो। बेनिफ्राय नोंथाङा दावबायनायनि खेथ्रयावनो माबाफोर बुंनो सानबावदों नामा नोंथां? ना सोंथि सान सोंथि दङबोला सोंजागोन आरो गावनि गोसोनि फ्राय फोरमायनो लुगै दोंबा नोंथाङा एसे सुंथाब समनि आंखालाव
आं नोंथांनिफ्राय औ नोंथांनिफ्राय एसे सोंथि सोंनो सानबावदों आं नोंथां ओ जोङो दा दावबायनाय ओ न'आव थानाया ओ मोजां ना दावबाय जाहैनाया मोजां नोंथांनि बादिब्ला
आंनि खेथ्रआवबा मोननै बो मोजां दावबाय ओ दावबायबाय थायोबाल' जाया मानो होनोबा न' न'खरजों लोगोसे गोरोबलांनो जों जों नि थांखि मोनसे मोजां जायो। लांदां न'खरखौ गारनानै गुबुनाव दाव दावबायहैबाय थाबोलाबो न'खरनि मानसिफ्रा गाज्रि मोनो नङा होम बा आरो दावबायनायाव जों गोबां रांनि आंखाल जायो। रांखौ नायनांगौ समनि थासारिखौ नायनांगौ बिमा बिफानि आरजिनाय रां धोन सम्पितिखौ नायनानैसो जोङो जा हायो जा मिलायनाय बाय दि मोनो अब्ला बै जायगायाव दावबायहैनांगौ ओरैनो दावायोब्लाबो जोंहा समा खहा जायो। दावबायनायजोंल' जों जिउनि था बेखौ जाफुंहैनो हाया दावबायजों दावबायनायजों लोगोसे जों सोलोंथाइबो लानांगौ आरो सोलोंथाइजोंबो लोगोसे दावबायनायावबो बाहागो लानांगौ। अब्लासो आङो बे बेफोरबायदिबासो मोजां मोनो। ओ बुंनो थाङोबा नोंथांनि सोंनायखौ आं ओरैबायाददि बुंनो लुगैयोदि दावबायनायजों लोगोसे ओ सोलोंथाइबो लानांगौ हुं नखरावबो थानांगौ नाथाय दावबायनायाबो सानफ्रोमबो दावबायनाङा बोसोराव बबेबा सम लानानै खनथाम खनब्रै बेद दिया दावबायजायो नोंथां। आरो गावनो जेब्ला जो देलां खो आरजिनो हानाय गावनियावनो धोन-सम्पति थानाय जायो अब्ला ओ दावबायजायो बेफोर आ गोदेर खोथा नङा नोंथां
औ औ नंगौ नोथां नों होननाया थारैनो औ।
बिदिनो जों दावबायनानै गोसोखौ मोजां मोनोब्ला बोल जाया जों नखरफोरावबो थानानै गोसोखौ गोजोन होनो हायो, जेरै-बायदिसिना गेदेमा सुबुंफोरनि जिउांफोरखौ फरायनानै बिमाफोर बिफाफोरनि खामानि मावनाय दांनायाव एसेबाबो हेफाजाब होनाबो। जोंनि गोसोफोरखौ गोबां गोजोननाय मोनो नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोंनि रायजो लायनाय समाबो जाबाय जेब्ला जों बेखिनियावनो सुंथाब समावनो दोन्थनाय जासिगोन औ इयुनाव रायलायनो मोनबावगोन नोंथां औ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां